औ खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों।
अ नोंथाङा दायो मा खालामदों नोंथां?
आं ओरैनो जिरायथ'नानै दङ।
अ अब्ला नोंथाङा दसे सम। होयोब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांजों नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां। दसे सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन दे।
औ इदिब्ला दानि जे गोदोनि समावहाय सुबुंफोरा इन्टारनेट गैयि समाव माबायदि सोलियोमोन आरो दानि जुगाव इन्टारनेट फैनानै सुबुंफोरा दानि सुबुंफोरा माबायदि सोलियो बिनि बागै नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ जागोन।
औ
औ ओ गिबियावनो गोदो जेब्ला इन्टारनेट गैयामोन बे समावथ' एसे ओ जोंहा जेंना नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनोमोन। जा जेनोबा ओ सोरबाफोर दाबसे जायगायाव ओ थांनानै दंहैयोब्ला जेनोबा फरायनो थाखाय थाहैनाय बा खामानि मावनो थाहैनाय बेफोरजों सोमोन्दो खाथि सोमोन्दो थानो थाखाय एसे माने प्रब्लेम जायोमोन। ओ जेनोबा फन हर नानै बा रायलायहरनानै बेफोरबायदि खबर सबर सोंहरनो थाखाय एसे प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो ओ जोंनि बाहागि खुरमाफोर ओ दाबसे जायगायाव जेनोबा आलदा आलदा जायगायाव थायो बिसोरजों खाथि कानेक्सन थानाया जोंना एसे माने प्रब्लेम जायोमोन जेनोबा ओ राय मोजां गाज्रि खबर लाहरनाय बेफोरबायदि याव जों माने बांद्राय खबर लाहरनो मोनामोन आरो ओ आरो बेजों लोगोसे जों जेरै दा इन्टारनेटनि गेजेरजों गासै ओ मोनसे दाबसे जायगायावनो थानानै गासै बुहुमनि खना खनला ओ मा सोलिगासिनो दं बेफोरखौ मिनथिनो मोनो ओ गोदोनि जुगाव बेफोरबायदि जों मिथिनो मो नोमोन। माने जोंना बारा नलेज गैयामोन आरो बे समाव जे ओ दाबसे जायगायाव मा सोलिगानों मा जागासिनो दं बेफोरखौ जों बारा मिथियामोन जायफोर निउस पेपारफोर फरायो एबा ओ रेदिअ' फोर खोनासङो बांसिन मानसिफोरनावथ' गोदो रेडिअ'फोरबो थायामोन ना निउस पेपारफोर बयबो फरायामोन बे समाव एसे माने प्रब्लेम जानायखौ जों नुनो मोनोमोन आरो। माने माने बारा नलेज मोनामोन आरो बे समाव जे गुबुना मा सोलिगासिनो दङ माने जों दा इन्टारनेट फैनायनि उनाव गुबुन दाबसे जायगाजोंबो जों ओ जों बै जायगायाव थांफेराखैबाबो जों जेनोबा ओ जे बै जायगानि जानाय लोंनाय थानाय सुबुंफोरनि बागै जों बारा मिथियाबाबो इन्टार नेटनि गेजेरजों जों दा ओ गुगोलफ्राव सार्स खालामनानै मिनथिनो मोनो आरो बै जायगायाव माबायदि मान सि थायो माबायदि जानाय लोंनाय बा माबायदि
ओ धोरोमनि मानसिफोर दङ बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरो दा एसेबाबो ओ आरो बेजों लोगोसे जेनोबा आं इन्टारनेटखौ मोजांबो होननानै बुङो बा गाज्रि माने मोजाङावबो दं गाज्रियावबो दं आरो बांद्राय जेनेबा जोङो दा इन्टारनेटखौल' माने नायो नायनानै जे बे इन्टारनेटखौल' जों फकास खालामनानै ओ फर जि फाइब जि आरो बिनि उनाव आरो बारायलांनोबो हागौ बेफोरबायदि माने ओ ओ इन्टारनेटनि गोहोखौ बांहोनायनि जाहोनाव जोंना जेनैबा ग्लबेल वार्मिं सोलिबाय थानायजोन दा जों बांद्राय जानायखौ नुनो मोन बाय आरो गरम बारा दावमा दाउसा माने जोबस्रांलांनाय माखासे दावमा दाउसाखौ जों नुनो मोनला बे फोरबायदि जों जानायखौ नुनो मोनगासिनो आरो आरो ओ मोजाङा जेन' बा जों दा बेनो जाबाय जे जों ओ न'फोराव थानानै बा मोनसे जायगायाव थानानै गुबुननि गासैबो माबाफोरखौ जेनोबा मिनथिनो मोनो मा सोलिगासिनो दं मा खबरफोर मोननो हायो बेफोरनो आरो मोजाङा आरो फरायनायाव जोंहा बिराद सुबिदा मोनो बा माखासे नलेज फोरखौ जों इन्टारनेटनि गेजेरजों मोननो हायो आरो। ओ औ आंनि माने आंनि मिथिनायाव बेनोसै आरो इन्टारनेटनि बागै। ओ नोंथांनि मिथिनायाव माबायदि एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ आं फोरमायनो हागोन नोंथां दा इन्टारनेट होनना बुङोब्लाथ' गोबां मोजांनि बाथ्रा जे गोदो जिबायदि खस्थ' सुबुंफ्रा इन्टारनेट गैयैयाव सोलिबोयोमोन दा बिनिखफ्राय साबसिनाव जों दा जौगानायबो आरो मोजाङावबो स'लिना दङ। दा गोदो इन्टारनेट गैयैयावहाय सुबुंफोरा गोबां माने खस्थ' जायोमोन। जे दाबसेनिफ्राय जे जों गुबुन दाब मोनसे जायगायाव माबा मोनसे खौरां दैथायहरनो थाखाय ब्लाबो गोबां माने समनि गेजेरजों गोबाव समनि गेजेरजों लाइजामनि गेजेरजोंसो माने खौरांखौ दैथायहरनो हानाय जायोमोन। गिबियाव लाइजाम लिरग्रोनांगौ गोनां जायोमोन लाइजाम लिरखांनानै आरो बेखौ थांनानै पस्ट अफिसाव बा लाइजामखौ हैनो गोनां जायोमोन। लाइजामख'हाय लाइजाम दैथायगिरिया जेब्ला लाइजामखौ गुबुन दाबसे लायजाम खनिफ्राय दैथायहरो दैथायहरो आर बै गुबुन बे पस्ट अफिस बिनिफ्राय आरो गुबुन मोनसे पस्ट अफिसाव दैथायहरो बिदिनो गोबां गोलाव माने प्रसेसनि गेजेरजों खौराङा सोफैयोमोन आरो गोदोनि जुगाव नाथाय दानि जुगाव जे बे गोरलै जानानै फैबाय इन्टारनेट मोननायनि गेजेरजों जों मोनसे खौरां दैथायहरनो थाखायबा जों सेकेन्ड एबा मिनिटनि गेजेरावनो जों खौरांखौ दा गोरलैयै दैथायहरनो हायो आरो गोदोनि जुगावहाय बे मोनसे प्रब्लेमखौ जों नुनो मोनोमोन लाइजाम जि दैथायेवरनायाव जुदि नों लाइजामखौ गुबुन मोनसे हरदोंबा नों लिरनाया लायजामा जि जायगायाव नों खौरांखौ दैथायहरगोन बे जायगायाव लाइजामा सोलाय सोल' जानानैबो थांफ्लाङोमोन बे मोनसे प्र'ब्लेममोन नाथाय दा जे जों न'आवनो थानानै जे जायगायावनो थानानै जोङो बे खौरांखौ गुबुन दा गसे जायगायाव दैथ हरनो हायो बे जोंनि इन्टारनेटनि जुरै जादों जों बेखौ माने मोजां होननांगोन। आरो बुंनो थाखाय जोंहा गोबां दङ जि फरायनाय आरि बायदियावबो जोंहा गोबांथार मदद मोनदों इन्टारनेटनि गोदो जि जों फरायनाय माखासे मिथिनो मोनै जि सोंनायनि फिननाय बायदि आरिफोरखौ जोङो मिथिनानै मोनाबा जों बेखौ जों दायो गोरलैयैनो बा मोनसे प्लेटफर्म गुगोल सेटजिपिटि बेफोरखौ इउस खालामनानै जोङो बेफोरनि मिथिनो मोनै सोंनायनि फिन्नायफोरखौ जोङो मिथिनो मोनो दायो आरो गोदो जेरैबायदि सुबुंफोरा इन्टारनेट गैयै समावहाय खस्थ'यै। जुजिबोदोंमोन बा सोलिबोदोंमोन बिनि साबसिन दा दानि जेनेरेसननि सुबुंफोरा इन्टारनेटनि सायाव सोनारनानै मोजां लामाजों दावगाबोगासिनो आरो गोजौ थाख थाखोसिम दावगालांबावगोनखौ नुदों। आरो गोदोनि जि फरायनाय बारियाव बुङोब्ला। बे गोदोनि साख्रि बाख्रि बेफोरावबो जोंहा माखासे गोबां इन्टारनेटनि गोनांथि जानायाव जाय इन्टारनेट गैयि समाव माखासे गोबां प्रब्लेमफोर नुजाथियोमोन नाथाय दानि जुगाव बे इन्टारनेटनि गेजेरजों मोजां मोजां सोलोंथाइ लानानै गोजौ। थाखोनि सोलोंथाइ लानानै दानि सुबुंफोरा जे साख्रि बाख्रि बेफोरावबो गोबां नांथाबनानै दङ बेखौ जों नु नुदों। आरो इयुनावबो नुबाय थागोन आरो बेफोरनो जोंनि माखासे इन्टारनेटनि ओ लसबो दङ जोंहा गाज्रिबो दं मोज बुंनो थाङोब्ला गाज्रिखौ जों नुहुरो। दानि फरायसाफोरा जे इन्टारनेट दं होननानै इन्टारनेट बाहायनो रोङो होननानै माखासे गोरलै सोंनायनि फिननायफोरखौबो दानि फरायसाफोरा माखासे। गुगोल बायदि आरिफ्राव सार्च खालामनानैसो दिहुननानैसो लिरो। ओरै खस्थ' खालामनांगौ बेफोरखौ माने दानि। फरायसाफोरा सानला बे माबा मोनसे फरायसालि बायदिनिफ्राय एसाइनमेन्ट बायदियाखौ हरोब्ला फोरोंगिरिफोरा बेफोरखौबो डाइरेक्टलि गुगोल बायदि इन्टारनेटफ्राव सार्च खालामनानैसो दिहुननानै लाङो आरो। गोदोना एसे आलदामोन जे गोदोनि सुबुंफोरा ओरैबायदि खालामोमोन जे इन्टारनेट गैयै समावहाय माखासे मोनथावै मोननो थाङै जिरादफोरखौ खस्थ' खालामनानै जुजिनानैब्लाबो बिनि। माखासे सोंनायनि फिननायफोरखौ दिहुननानै फरायोमोन बेयावहाय गोदोनि सुबुंफोरा गोबां गोरों गोरा बा जों बेखौ नुनो मोनोमोन दानि स्टुडेन्ट जों आरो गोदोनि स्टुडेन्टफोरजों गोदोनि फरायनायजों। जों रुजुनानै नायोब्ला एसेबाबो जों फारागखौ नुनो मोनो। मानोना गोदोनि फरायनाया गावनि दुखु खस्थ'जों जुजिनानै बा इन्टारनेटनि सायाव सोनारालासिनो मोननाय माखासे सोलोंथाइ बेखौ लायो। बेफोरनो आरो दा बुंनांगौब्ला जोंहा गोबां खोथा ओंखारो नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
जाहा समाबो जाबाय। बेनिखायनो नोंथांजों दसे सम आं रायलायनो मोननानै इन्टारनेटनि सोमोन्दै गोजोननाय मोनबाय नोंथां। होमबा दोनथ'नोसै नामा नोंथां? औ।